हेल औ खोनादों नोंथां
औ ओ जोङो दायो मा होनगोन बे फास्ट फुडनि फारसे सावरायगोन। ओ ओ ओ नोंथाङाथ' मिथिखायो जानो हागौ दा मानि माने मानसिफोरा फास्ट फुड माने बहुत जायो आरो जानो गोथाव मोनो।
औ नंगौ
ओ ओ जानोलाय मानसिफोरा बहुत गोथाव मोनो नाथाय बियो जोंनि थाखाय माने जाबाय था माबा मोजां नङा आरो ना बेफोर बाहेरा बुस्थुफोरा ओ जोङो न'आवबो संनानै जानो हायो बेफोर जेरै ओ बेफोर बेदर हांनाय ओ फ्राइद राइस बेफोरो मम' बारगार बेफोरो जोङो न'आवबो मोजाङै बनायना जानो हायो नाथाय जि ओ बाय हेराव बनायनाय जायो बिखौ मानसिफोरा जोबोर माने मोजां मोननानै जायो। ओ बेफोर बुस्थुआ माने मोजाङै बनायनाय जाया आरो ओ मोनसे थावआवनो माने बनायफ्लेबाय थानाय जायो आरो ओ थावा जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा गासिबो मिथिखायो आरो माने बेफोरबायदि ओ अइलि बुस्थुफोरखो जाबाय थाबा ओ मा होनगोन जोंनि देहायाव माने खोब माने खहा खालामो आरो ओ मानो होनबा बेफोरो जि जोङो न'आव ओंखाम ओंख्रि जायो बेफोरनि बायदि नङा बिनि ओ संनाय मानायफोरा बेलेग जायो आरो मोजां जाया बिदि नानै मिथियो आरो ना जों गासिबो नाथाय मानसिफोरा महाबा बेरायनो थांगोन मागोन पिकनिक जाहैगोन बेफोराव बेफोरबायदि ओ जाग्राफोरखौ लाना थां थाङो आरो ओमफ्राय जाहैयो आरो। ओ गोबौनि उनाव खोनसे जानाया माने बेलेग जायो आरो। बिदि हदायबो जाबाय थानाया माने मोजां नङा आरोना जोंनि थाखाय। आरो दानि गथ'फोराथ' मा बुंनो ओरै माने बेफोरखौल' जानो नागिरो बेफोर बार्गार नुदोल्स पिज्जा फोरखौल' मानो होनबा बे गोथावना मोनो गथ'फोराबो बेखायनो जानो नागिरबाय थायो आरो। नाथाय बियो जोंनि देहायाव मा खहा खालामदों बेखौ उनावसो मिथिलाङो आरोना मानसिफोरा। उम नोंथांङालाय जानो मोजां मोनो ना मोना?
उम नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंबाय गासिबो सैथो। आरो नंगौ फास्ट फुदा जोंनि जिबन जोंनि देहायाव गोबांथार बेबायदि खहा खालामो आरो नोंथाङा जि सोंथिखौ सोंदों आंनियावहाय फास्ट फुड जानो मोजां मोनो ना मोना? नंगौ आंबो फास्ट फुडखौ जानोलाय मोजां मोनो नाथायबा आङो बेबाय दि मबेबा मोनसे ससे लामा थांबानो जे पासफुद जानांगौ बेखौ आङो साना। जोङो गोबावजों मास मोनसेयाव खोनसेबा खोननै जानायखौ आं ङो सापर्ट खालामो आरो बिनिख्रुइ बारा जेनेबा जोङो दिनैबो थांगोन गाबोनबो थांगोन गासै समावबो जानाय आंबो सापर्ट खालामा नोंथाङा जिफोर बुंबाय जोङो चावमिन पकरा मम' बारगारफोर पिज्जाफोर जोङो जानो मोजां मोननानै बिफोर जानाया जाहैबाय जों गाव गावनो जानो मोजां मोननाया गाव गावनो खालामना लानाय बायदिबो जाहैयो मालाबा। जिहेथु जोङो बेखौ जादावब्लाथ' जोङो मोजाङानो मोनखागोन। आरो जोङो गाव गावनो जादाव जादावनो आरो जोङो बेबायदि हदायबो जोङो जानो लुबैबाय थासिगोन। ओं आरो जानांगौ गोबां सुबुङा मिथिया बे फास्टफुडावहाय मा मा मुवाफोर खौ होयो जिहेतु आज उना मथ' बिनि थाखायसो गोथाव जायो होननानै जोङो बे फास्ट फुडखौहाय मोन थिनो हायो दिनै जोङो ओ गोबां सुबुंफोरखौ नुयो ससे था थांब्लानो टाउन सोहोरावनो थांबानो फासफुट जानाय फुट जानानै फैनाय दिनै जोङो बेफोरनि सोलाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो गाव गावनो आखाइजों बानायनाय माखास से आ मुवाफोर बा जाग्रा बेसादफोरखौ जों जानो हायो जेरैहाय जो जोंनि बर'फोरा फिथा लावदुम होनोना बेफोरखौ जोङो जानो हायो। आरो माब्लाबा समाव जेनेबा जोङो बै फा जों खोनसे ङोब्ला जोंङो खु
दिनि गाज्रि आं गावथ' गावनो बेबायदि फोरमान मोननाय फास्टफुड जानानै आं माब बायदि बेबायदि खस्थ' मोननो गोनां जाखो दिनि जै आङो फास्ट फुड जाबाय आंनि उदैया बायदि मोजांबायदि जाया आरो माने गेसटिक आरो आरो बेबायदि मोजां हजम जाया जुदि आङो बेखौ खोनसे जायोब्ला आं सानसेसो आङो बेबायदि खाम जायालासिनो गोनां जायो आरो आङो बेनिफ्राय मिथिनो हायो फास्टफुडआ जोंनि थाखाय मालाबाबो मोजा मोजां नङा जोङो ओ फास्ट फुद जानायनि सोलायै जों बाहाबा थाङोब्ला जुदि जों खाम उखैसोयोब्ला ओ जोङो माहाबाफोर आरो नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंबाय जों माहाबफोर थाबायनो थांब्लाबो फास फुटफोर लानानै थाङो। थांमोना माबायदि आं मिथिया नाथायबा आं महाबाफोर थाबायनो थाङोब्ला मायोब्ला
औ
फास्टफुडफोरखौ आं लानानै थाङा जेब्ला आङो महाबा थाबायनो थाङो बा मा हाबा लोगोफोरजों पिकनिक बा बेबायदिनो एक्सकारसन बेबायदिनो थाङो अब्ला बे समावहाय सुबिदा जानाय समावहाय बा लांथावना बादिब्ला आङो गावनो न'आवनो बानायनानै रुटिफोर बा बेदरफोर बेफोरबायदि गावनि आखाइजों बानायनाय बेफोरखौ लानानै थाङो आरो बेबायदिनो ग्रिन टि फोर आरो पिक गासाफोर बेफोरखौ बानायनानै लाङो आरो माखासे फास्ट फुड बायनायनि सोलाय फ्रुटस फोर जेरैहाय ड्रागन आरो आपेल आंगुर बेबायदिनो गोबां गु बुन गुबुन रोखोमनि फिथाइ सामथायफोर बायनानै लानानै जाहैनो हायो आरो खौ गथ'फोराबो जानो मोजां मोनो होननानै आसल'थे बे गथ'फोर जानो मोजां मोननाय बिमा बिफाया बै गथ'फोरनो जुदि बियो गोथाव बे खो जा होननानै जाहोग्रोआबाथ' बिसोर जेबो मोनथिनायानो नङा। बिनिखाय गथ'फोरखौ जिब ब्लायबो फास फुड जानायनि बेबायदि हुदा खालामनानै होआलासिनो न'आवनो ओंखामफोर मोजां जाहोनानै आरो फासफुडनि सोलाय माखासे फिथाइ सामथाइफोर जाहोनाय बेफोर हुदाखौ जुदि बिमा बिफाया खालामनानै होयोब्ला निसय बैसोर गथ'फोराबो दिनै पासपुट जानायनिफ्राय गोजानाव थागोन। आरो जोङो मोननो हायो दिनै बिमा बिफाफोरा सि कुल आव थांनाय गथ'फोरखौहाय जेनेबा टिफिन बिथांमोना लाङो गथ' फोरा बिसोरनो न'निफ्रायनो जोङो रुटिफोर बा बिसोर जानो मोजां मोननाय ओंखामफोर बा न'आवनो माखासे ओंखामफोर आलु फ्रायफोर एवनानै गथ'फोरनो हरनो हायो नाथाय बिमा बिफाफोरा मा गावसोर सिखारनो बानानै गावसोरनि अबहेलायाव गथ'फोरखौहाय माहाबा केन्टिननि माहाबा मबेबा रेस्टुरेन्टनि हटेलफोरनि फास फुटफोरखौ बायनानै नै सावमिनफोरखौ बायनानै फ्राइद राइसफोरखौ बायनानै गथ'फोरनो टिफिनाव सोनानै हरो। बेफोर गासैबो बिमा बिफायानो गाव गावनो खालामनानै लानाय मोनसे हुदासो होननानै आं सानो जुदि बिमा -बिफाया बायालासेनो गथ'फोरा स्कुलाव थांनाय बिसोनो रेडि खालामनानै होयोब्ला जेनेबा रुटिफोरजों लो गोसे फिथाइ सामथाइफोर बा दावदैफोर कनबेट खालामनानै हरोब्ला निसय बिसोर गथ'फोरा
देहाखौ बेबायदि सांग्रांथियाव लाखिनो हागोन दिनै जोङो नायनो देहायाव गोबां बेबायदि प्रब्लेमफोर समयसाफोर जोंनि देहायाव फैदों दायो नायनो थाङोब्ला गासैनिबो देहायाव बेबायदि समायसा जेरैहाय गोबाङानो जादों फेटि लिभार टिउमार आरो गल्ड ब्लाडाराव स्टन बिदिनो सोरहाबा किदनि सिटन आरो सोरहाबा मेजेमानो बारा बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि बेमारफोरा जों सुबुं माहारिनियाव साग्लोबसारदों आरो जि जोङो मोननो हायो आजोना मथ'र जायखौ फास्ट फुडाव होयो बियो जोंनि थाखाय गोबां गाज्रि। जायखौ जायोब्ला जोंनि बेगेंफोरखौ बनफोरखौहाय बेबायदि गुरै खालामजोबगोन आरो बेफोरखौनो जानानै जोङो मोजां मोनो। आरो जोङो बेफोरखौ जोंनि देहायाव सोनानै लादों दिनै जोङो मिथिखागौ बेफोर गासैखौ जायोब्ला जोंनि देहाया बेसेबां खहा जागोन जोंनि देहायाव बेसे बां गाज्रि जागोन अब्लाबो जोङो मिथिसेयावबो दिनै बेफोर गासैखौबो जोङो जाबाय थादों आरो बेफोर गासैखौ जोङो बजबनानै लाबाय थादों जुदि जोङो गाव गावनि देहाखौ मोजां लाखिनोब्ला जोङो फास पुटनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो जोङो गाव गाव बानायनाय
दे ओ स्नेक्सफोर जोङो न'आव न'आवनो जोङो बानायनानै जानो हायो जोङो बे बेफोरखौ जोङो न'आवनो बानायनाय हुदाफोर जोङो खालामनो नांगोन जुदि माब्लाबा गथ'फोरा सावमिनफोर जानो लुबैयो। जोङो न'आवनो लाबोनानै गाव गावनो जोङो बानायनानै जोङो जाहोनो हायो। अब्ला बे समाव नोंथाङा दसे सम बुंबावनो हागोन।
औ औ नोंथां बुंनाया नंगौआनो
दानि जुगाव माने बहुत बिमाफोरा ओ हाबा मावनो बानानै बा फुङाव सिखारनो बानानै बेफोरबायदि बाहेरा बुसथु गोसोथोनानै हरलाबायो आरो बुंनो थाङोबा मा होनगोन गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्राय बेफोर बुस्थु खौ जाहोस्राङा ओ जि ओ जाग्रा बेसाद माने मुवाफोर खौ मोजां गथ'फोरनि थाखाय बेफोरखौसो उन्दैनिफ्रायनो जाहोनांगौ आरो बिमाफोरा बिमा फि थार माने बुंखाना बुंखानांगौ गथ'फोरखौ जे बेफोरबायदि बुस्थुखौ जाबा बिदि माने बेसांखिनि खहा जायो जोंनि ओ मोदोमफोराव बेफोरफोरखौ बिमा बिफाया माने साबधान खालामना दोनखानांगौ आरो गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे बिसोरनि बिसोरो उनाव थांनानै जे बेफोरबायदि जेबो प्रब्लेम मोनो थाखाय गावसोरनि माबायाव लाइफआव आरोना बेफोरबायदि फास्ट फुडनि फास्ट फुड जानानै आरो
नंगौ नोंथांजों पासपुतनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै आरो बेयो जोंनि देहायाव माबायदि गोहोम खोख खोख्लैयो बेनि सादायाव सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय अब्ला बे समाव जोङो फास्ट फुड जानायनिफ्राय माबायदि जोङो बे गाव गावखौ हमथानो आरो माबायदियै जोङो हायो बेनि सोमोन्दै सावरायनानै जोङो बिसां खिनियावनो जोङो सावरायनायखौ दोनथ'नोसै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे दसे समखौ होनायनि थाखाय। है औ
औ ओ